हेलौ‌ नोंथां।
औ आंनि माथोखौ मोजांङै खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामबाय दं नोंथाङा।
ओ दाथ' नै ओ ओरैनो दंथ'यो। नोंथाङालाय मा खालामगासि नो दा?
आंबो ओरैनो जिरायनाय दं ओ आङो नों थांनो जेनेबा लाथा एम्फौनि सायाव रायलानो होननानैसो ओ हरनाय जादोंमोन।
औ औ।
औ ओ नोंथाङा लाथा एम्फौ मोनजाफेरबायना?
औ मोनजाफेरबाय।
औ ओमफाय नोंथाङा बेखौ बोरै फिसियो एबा बोरै फिसानिफ्राय गिदिर खालामो बोरै एम्फौ जायो बिनि उनाव बोरै सिखिर जायो बेफोरखौ मिथिगौ नामा?
ओ दा नोंथाङा लाथा एम्फौखौ मा रै बानायो सोंबायना माने जोंनि आंनि दिनैसिमबो लाथा एम्फौखौ बानायनाय जा फेराखै ओमफाय बेखायनो आं मोजाङै एसे एसे खोनादों खिन्थु मोजाङै मिथिजोबा आरो। दा नोंथाङा मिथिगौ नामा मोजाङै।
ओ मोजाङै माने ओ एसे मिथिनाय जायो जेरै न'फोरावनो फिनाय नुनाय नालाय एसे माने। ओ गोबारै मि मिथिया जेनेबा मिथिगौ आरो मिथिनाया एसे जेनेबा न'फोराव फिसिनाय नुयो नालाय आइमोनखौ।
औ।
आङो जिखिनि मिथिगौ बे बेखौनो आङो नोंनो नोंजों फोरमायनो सानदों। आ गिबि आव। नो जोङो लाथा जेनेबा फिसा बिदै जेनेबा फिसा फिसा थाया होमबा। बेखौ बाजारफोरनिफ्राय एबा बा जायफोरा फिखायो बिसोरनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो आरो बिदैखौ बिदिनिफ्राय एसे फिसा फिसा बि बिदिबो बायो ओमफाय फिसाखौबो बायजायो बिदि बायना लाबोबाय जुदि नोंहा न'आव ला टाइमखौ गैखायाबा थाबा थ' बिनिफायनो बिदै दैबा बिनिफ्रायनो खालामनो हाबाय। खिन्थु गैयाबाथाय गुबुननि बायनानै लाबोबाय लाबोनानै बेखौ ओ दोननाय जायो आरो दोननानै। माने फिसा नालाय खोबना दोननाय। जायो औ ओमफाय बिनि सायाव इन्दि बिलाइ जेरै लाथाफोरा। थ' बांसिन इन्दिबिलाइस जाया ओमबा। ओ इन्दि बिलाइ। गोरलैखौ होनाय जायो आरो ओमफाय फि बिदिनो ओ जायो बिसोर जानानै ओ थाबैनो देरो जेरै सप्तासेफोरावनो देरनाय जायो बांसिनानो ओमफाय एसे बेयाव ओ बे देरबाथाय माने बिखौ ओ गुबुन जायगायाव दोननाय जायो आरो ओ गिबियाव माने बे फिसा नालाय बांसिनानो बेखौ दाफोराव दोननाय जायो आरो खोबनानै ओमफाय देरबाथाय ओ औवानि गनखौ ओरै दोननान ओ दोनो आरो बिदि जाब खो जाबखो दोनो बियाव आ इन्दि बिलइ एसे गि गिदिर गिदिरा बिलाइखौ खाना लायो। लायनानै बियाव दोननाय जायो। इन्दि बिलाइखौ औवायाव ओमफाय बिनि बियावनो बि खौ दालानिफाय एसे देरबाथाय थिखोनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो ओ जि दिनसो बिदिनो दोनो दोननानै ओ बा थाय बे लाथायाथ' मोनगोन ना?
उम उम।
गेदेर गेदेर जायो मोनबाथाय बेखौ ओ गुबुन जायगायाव दोनफिननाय जायो आरो जोङो बे थालिर दंफां गैया होनबा थालिर दंफां बिफांनि बिलाइया थालिर दंफांनि गोमोन बिलाइ औ बिखौ ओ बिदिनो न' बायदि बानायना दोननाय जायो आरो बेयाव माने ओ लाथा एम्फौखौ दोननाय जायो मोनबाथाय। ओ अ औ बेखौ ओमफाय ओ मा होनो मोनबाथाय मोनसिगोन नालाय ओमफाय मोनबाथाय बेयाव दोनबाथाय फिथोब खायो बियो लाथाया। ओं। ओ फिथोब खायो ओमफाय बे फिथोबखौनो जेनेबा जाबा थाय बोखाना लाबोनानै ओमफाय जानोबाथाय बेखौ बिजिरना जासिगोन। ओम फाय जायफोरखौ जेनेबा ओ जेनेबा फिनो लाखिनोबा जोलै लाखिनोबा बेखौ ओ गुबुन एक्सट्रा खालामना दोननाय दोननाय जायो आरो ओमफाय ओ मा होनो ओ जेनेबा लाथाया जेनेबा जानायखौथ' जों माने बिजिरना जाबाय ना खिन्थु ओ सानसे साननै बारा जेनेबा इदि दोनबानो ओ बियो थाव ख्रि होनो आरो बेखौ थाव जायो होनो बेखौ बांसिन अनला खारैफोरदों मानसि फोरा जायो। ओ बिदिनो आरो बिदिनो ओह सिखिरि जायो जेनेबा बे जोलैनो दोननाया ओ बियो सिखिरि जासिगोन बे सिखिरिखौनो माने सिखिरियानो बिदै दैसिगोन ओमफाय आरो बिदि बिदै दैखांनानै बिनिफाय नो फिसा ओंखारलायसिगोन बिदिनो आ रो बिदिनो गिदिंला थायो जेने बा बिदैनिफ्राय सिखिरि सिखिरिनिफ्राय बिदि बिदि जायो आरो लाथाया ओमफाय बे फिथोब खौ जोङो ओ बे भिथोरनिफ्रायनो खुन्दुं खुन्दुं दिहुननाय जायो
द'
औ नंगौनो माने इन्दिनि जि बिदिफोर दायो आरो बर' आइजोफ्रा
औ
औ
दात नोंथाङा दि बुंदों ओम औ औ दा ओह नोंथाङा दि बुंदों लाथाय ओह बे जिथु लाथा एम्फौ खौ बियो इन्दि बिलाइखौ जायो दा बे इन्दि बिलाइ नि अनगा आरो मा आरोबाव माबाफोर बिलाइफोरखौ। जाबावो नामा इन्दि बिलाइनि अनग‌।
औ माबा खारं। खारं बिबार होननाय मोनसे ओ बिबार दं बेनि दंफांनि बिले बेखौ होनाय जायो आरो माने गोबानो होयो बेखौ। खिथु बांसिन। बिन माने मानसिफोरा। बेखौबो होबा जायो जुदि फिसेन पेनट होयो। बेखौबो होयो आरो गोबां मानसियानो मिथियाबो जानो हागौ नाथाय। खारं ओ खारं बिबारनि। बिलाइखौ बेखौबो होयो आरो।
औ-औ दा जोंनिथिं आङो एसे खोनानाय बायदिब्ला जोंनिथिं गाम्बारि होननाय गाम्बारिखौ मिथिगौना नोंथाङा।
औ-औ मोनथियो।
बे गाम्बारि बिलाइखौ होनाय खोनायो आङो।
ए आङो जोंनिथिं बेखौ। खोनाफेराखैबा निराखयारना होनाय। नाथाय ओ मोनसे। मिनानै आं मोनसे मिथिना। मोनबाय नोंनिफ्राय। जे गांबो गाम्बारि बिलाइखौबो होयो होननानै। औ जेरैनो मिथिया जानो हागौ। गोमोन खिथि खारां दंफांनि बिलाइखौबो होयो होननानै। औ बिदिनो नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथिबाय जेनेबा आं मोनथियैखौ नों मोनथिबाय। माने आङो मोनथिखौ नोंनिफ्राय मोनथिबाय। औ
औ-औ दा नोंथाङादि बुंदोंमोन बे फिथोब जाया होननानै बुंदोंमोन ना।
मा फि
खोनादों नोंथां। बे ओ जिथु ओ औ बे लाथा एम्फौआ माबा नायाव बै जिरना जिरजायो होननानै होन्दोंमोन ना।
औ।
फिथोब जि बे एसे बेजे बेदि जायो होन्दोंना बिनिफ्राय सिखिरि जानायनि सिगां।
अ अ माने ओ जों जिखौ जागोन एबा जों दानो लागोन बि खो जों माने फिथोनिफाय बिजिरनांगौ जायो। बियाव माने जों जानो गोनांङा। जानो गोनांखौ मोनगोन आरो ना नों जुदि बे फिथोबखौ जेनेबा जिरा ला सिनो दोनबाथाय ओ थाव बि खायो बिसोर माने जेरै जों बां सिन बिदि गोलाव इदि मोनो एबा थां बिदि नुवा होमबा। अ' माने बिथिनिफाय इ माने थाव जायो थावख्रि ओमफ्राय बे थावख्रिया एसे गोमो हां नोङा गोमो गोसोम बिदि जायो आरो माने।
औ दा नोंथाङा मिन थिगौ नामा बे फिथोबखौ उफाय माहायबाफोर बाहायो बाहायो ना बाहाया बिखौ मिन्थिगौ नामा।
उम बे फिथोबखोथ' आं मोन्थिनायाव बांसिनानो खुन्दुं बानायो। औ जेरै जों जेनबा दानाथ' बर'फोरा बांसिन न'आव बानायना नालाय खुन्दुंखौ। ओ फानहरनाय जायो फान्नानै जेनेबा गुबुन मानसिफोरा बेनिबाय खुन्दुं दिहुन्नानै ओ जि दानाय जायो एबा गोदो गोदाय बे फिथोब खोनो जेनेबा ओ गोदो गोदाय बे फि थोबखौ ओ ओ न'आवनो जेनेबा खुन्दुं बानायनानै ओ जिखौ दानाय जायोमोन आरो दाबो खायसे खायसेया खालामो। ओ दा होमबाबो दानि जुगाव खालामनाय जाया आरो बांसिनानो
औ दा नोंथाङा लाब औ दे थाम नों
ओ जेनेबा जोङो जेनेबा लाथाल' नङा माबा मोनसे एम्फौ दंबावो। बेखौ ओ माबा होनो खोमा मुगा होनो खोमा ओ जेखौ जोङो मुंगा जि दिहुनो ना औ बिदिबो मोनसे ओ एम्फौ दंजां ओं
एखे जायोना जाया लाथाजों मुगाजों?
ओ एसे आ खलदा जायोदा एसे एखेयानो खिन्थु जाहोनाय एबा बिखौ दोननायफोरा आंथ' बांसिनानो मुगाखौ दमफाङावसो दोननाय नुदों ओं माने ओमफ्राय मोनबाथाय बे खुगाया हारसिं गाहायाव फैजोबो बिदि होनायसो नुदों आं माने
औ औ। दा नोंथाङा लाथा एम्फौखौ जाफेरदोंना जाफेराखै
औ जाफेरबाय ओ बांसिनानो जेनेबा बेखौ एवनानै बि दिफोर जानाय जायो आरो ओमफ्राय गोबां मानसियानो लाथाखौ जानो हाग हाया आरो खायसेया ओ मानिकफोर माया आरिफोर थायोलाय। औ नोंथाङालाय जाफेरदोंना जाफ फेरा?
जाफेरबाय बदआनो गोथाव मोनो जानो। दे होमबा नोंथां आं दा मिन्थियैखौ नोंनिफ्राय मिथिबाय नोंबो मिन्थियैखौ आंनिफ्राय मिनथिबाय।
औ बिदिनो सम मोनलायबा रायलायलायसिगोन आरो नोङा होमबा?
औ औ नोंथां। जोबोद मोजां मोनबाय नोंजों रायलायनानै।
औ दे बिदिबालाय ना नङा होमबा गोजोननाय
औ औ। गोजोननाय थाबाय दे।
औ।